औ गोजोन फुंबिलि नोंथां
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
दा नोंथां ओ जों मानि सायाव सावरायनो ओरैनो
ओरैनो जोङो गाननाय-जोमनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
जायो नोंथां जेन'बा गोदोनिफ्राय दासिमाव गाननाय-जोमनाय, थानाय, जानाय-लोंनाय माबायदि सोलायलांखो बेफोरखौनो रायलायसैना नोंथां
औ जायो दे नोंथां अब्लाबो नों बुंग्रोदो अब्ला
ओम जागोन नोंथां दा जोंहा ओ आथिखालाव जोङो गोदोनिफाय दानिसिमाव रुजुयोबा जोङो गोबां माखासे सोलायनाय जों नुनो मोनबाय दा बे सोलायनाया ओ जालांबाय थागोन जों बेखौ बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बुहुमानो सोलायस्लुखा जोङो ओ जेन'बा जोङो थासारिजों गोरोबनानै जोङो एसे गावखौनो गाव सोलायलांनांगौ जायो ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि उम बुहुमाव माखासे जाहोननि थाखाय गोबां सोलायनाय फैयो जेन'बा जोंनि ओ जेन'बा मिथिंगायारि खैफोद बा जोंनि सोलोंथाइ बेफोरनि सा याव जोंनि साननाय-हनाय थानाय जानाय-लोंनाय गासिनो सोलायलांजोबो आरो दा जोङो गोदोनिखौ गोदोनिफ्रायनो जोङो नायोब्रा दासिमाव गोबां सोलिनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो थानायखौनो होन जेन'बा जोङो गोदोहाय माबायदि थायोमोन जेनेबा जोंनि न'फ्रा बांसिन बिदिनो ओ थुरिजों लुनाय एबा ओम हाजों बानायनाय बा बिदिनो जोङो गोजौआव खाफ्रा जाबनाय थिंखौ जों बारा नुनो थाङामोन मानो होनना बुङोब्ला बै समाव जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव बांद्राय बिदि रां खामायनाय जों बेखौ नुनो मोनामोन आथिखालाव मा नुनो मोनो जेन'बा बांसिन सुबुङानो गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो थांहोला बिसोर खालिबो मा खालामो ओम दा बिसोरो गावबा गाव खामानि बा ओ ओ थायसे थायनै बोरै रां खामायनो हागोन बेफोरखौ बिथांमोना नोजोर होनानै दा बिथांमोना गाव नि ओ थानाय जानाय, लोंनाय बेफोर गसिबो सोलाय जोबबाय आरो गोदनि दिनाव जों जाबबा जुबबा जायोमोन जों आथिखालाव गोबां मोजां रखोमनि जाग्रा आदारखौ जों जानो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोंनाव गोबां गोबां ओ जाग्रा मुवा बेसाद गोदान गोदान जोङो जानो लुुबैनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि दि लुबैयोमोन नाथाय गोदोनि दिनाव जों बेफोरखौ मोनास'वामोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला समाव जोङो बिदि ओ गावजों गाव ओ सम होलायै गावजों गाव नारा नाथा नाजालायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुआमोन गोदोनि समाव खालिबो मा गावजों गाव ममद होलायनाय समाजनि गेजेराव गावजों गाव गोरोबना थानाय फोरखौ नुनो मोनोमोन आरो आथिखालनि दिनाव मा जाखो जेन'बा जोङो सावरि जानाय बा जोङो सोलायनाय जों बेफोरखौ नुनो थांला मानो होनना बुङोब्ला दा जोङो मालायनाव ओरैनो खामानि मावस्लायस्लाय जोङो गावनो खामानि मावनानै थाइसे थाइनै रां खामायगोन बा न'आव जों बेखौनो जयै जागोन जों बिदिखौ लुुबैयो आरो दानि जुगाव दा बिदिनो जेन'बा जोङो बेखौ बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोङो माखासे खामानिफोर गैयै बा रां खामायनायनि लामा गैयै बेफोरनि जाहोनाव जोंनि गोबां न'खरानो गोदोहाय रसा नांनाय जों बेखौ नुनो मोन ओ सोरबा उम सोरबा सानसेआव मोनसे सानसेआव मोन ा साननैयावबो थसे गाम' बिल' जों जखौ ननो मोन म होनुोब गोदनि दिनाव जोंनि बांसिन निखावरि समखौ जों नुबोदों बै समाव मा जेनेबा गासिबो मुवा बेसादफ्रानो दाम गैयाब्लाबो बै समाव रांनि बिबाङाबो खममोन बा रां आरजिनायनि लामायाबो खममोन जायखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला आथिखालनिफ्राय जोङो गोबां माखासे फारागथिखौ नुनो मोनो आथिखालाव जोङो बिदिनो रांनि मुल्यआ बांदोंब्लाबो बा रां खामायनायनि लामाया बांदोंब्लाबो आथिखालाव दामा बिदिनो दामफ्राबो बे मुवा बेसादनि दामफ्राबो बारा जाबोदों बे आरो बे ज म होननानै बोब जसेबांांनाोन जोंनि थानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बे गासिबो सोलायलांबाय थागोन आरो दा गोदोनि दिनाव मानसिफोरा जेन'बा गाननाय जोमनायफोरखौ एसेबां मोजां गाननो ो बिसोरो गावसिनि देहाखौ खोबनो थाखायल' गबो दा बियो आथिालाव दे ग बेखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि बुहुमा ओरैबायाददि सोलायबाय जे गाननाय जोमनाय बेफोरो जोंनि मेगनावनो नुबोनाय जोङो जेन'बा गोदोनि दिनाव मा जायोमोन सोरबा सोरनिबा ग गान खान्दाखौ गानो सोरबा सोरनिबा ग गनाय उनाव हामा जायोब्ला बेखौ बै निखावरि सुदुंनो हरनानै बिथांमोना गानो बिदिमोन आरो दा आथिखालाव बेफोरबायदि हरलायनाय गानलायनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनना बुङोब्ला गावबा गाव नि दवबायनो लुबैयो दा जेनबा गोबां रोखोमनि माखासे ओ मजां मोज ग गस्लाफोर ओंखारबाय बा दाम गोसानि गस्लाफोर ओंखारबाय दा आथिखालाव बेफोरखौ गावजों गाव बायलायनाय बादि नांलायनाय देखायलायनाय जुथा लंपेन्ट बेफोरखौ देखायलायनाय बेफोरो दा सोलिगासिनो आरो आरो बे सोलिलांबाय थागोन जों बेखौ बुंनो हायो मानो होनना बुङो माने सोलायस्लुगा जों बेखौ नुलांबाय थागोन जायनि जायनि थाखाय जों मा जों अरायबो बेखौ जोङो बजबनानै लानांगोन दा जोंनि गेजेराव माखासे थानाय बेफोरो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों थांनाय नैरोजा जिगु नैजिबयावा जोंहा कर'ना भाइरास जादोंमोन बेयाव मामोन जेन'बा बे समाव जों मा जोङो जेरावबो ओंखारनो मोनै बा न'आवनो थाबाय थानांगौ बे समाव जोङो समाजाव मोनसे गोरोबनायखौ नुफिनदोंमोन आरो जेनेबा जोङो से बोसोर नै बोसोर जोङो समाजनि मानसिफोरजों ज' ज' थानाय बे जाफिनदोंमोन सिगां मामोन जेनेबा ओ नैरोजा ओ बिदिनो जिबा जिद' ओ जिनै जिथाम जिब्रै जिबा बे जिबासोनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि गेजेराव जेब्लानो मबाइल फन फैदों दा बे मबाइल फन फैनायनि उनावनो जोंहा जोंनि लोगो दोगो बे गोमालायनाय बा लोगो दोगो मोनै लोगोगोजों ज' ज' बिदिनो थालायनानै खोथाफोर रायलायनो मोन बे समा जा दों आरो बेयाव मा खालामनो थाखाय मानसिफोरा मबेलजोंनो गोदोनानै थादों मबाइल जेनबा जों मबाइलावनो जों गासिखौबो खालामजोबनो हायो जोङो बेयावनो ताइम ताइम जरैनो हारनो ज गेले सिनेमा गान आरि दामनानै जोङो टाइमखौ समखौ ओरैनो हगारहरनो हादों आरो बे समाव दा बिदिनो फैयै फैयै फैनानै जोंहा नैरोजा जिगु नैजिसिम बिदि। दा जेब्ला जोंहा माखासे मिथिंगायारि खैफोद जायखौ जों कर'ना भाइरास महरै लोगो मोनबोदों बे बे जोंखौ बै समखौ जोंखौ गोसोखां होफिनदोंमोन आरो बेयाव मा जादों जेन'बा सुबुंफ्रा जेरावबो ओंखारनो मोनला बा नों मबाइलावलाय हारसिं बेसेबां थाबाय थानो। मो बिदि साननानै। जों मा खालामदों गावबा गाव गामिनि लोगोफोरजों एसेबाबो लोगो दोगो रायज्लायनाय बेरायनाय। थानाय जालायनाय बे जाफिनदोंमोन आरो दा बिदिनो। जों कर'ना जोबखांनायनि उनाव जोंहा जाफिनलायबाय जोंहा जेन'बा मोजां समा फैफिनलायबाय। दा मोजां सम फैफिननायनि उनाव जोंहा बिदिनो बै सिगांनि सम बायदियानो जाफिनबाय दा। थानाय जानाय लोंनाय गासिबो गावबा गाव जेन'बा हारसिङै बिदिनो लोगो दोगोजों रायज्लायनो लोगो मोनलाय। गावबा गाव फरायनायाव मुखुब गावब गाव थांखि होसोनायाव मुखुब जाजोबबाय सुबुंफोरा दा बिदिनो आरो दा बिदिनो जोंनाबो जों गान्नाय जोमनायफ्रावबो जोंहा सोलायनाय नुनो मोन्दों दा। उम जोंहा बिदिनो। गाननायफ्राव मा जादों होनना बुङो आथिखालाव बयबो गावजों गाव देखायलायो जोङो समजों गोरोबनानै जोंहा माबायदि। गानांग जोमनांग बेखौ गानदों नाथाय गोदोनि दिनाव खालिबो बिदिनो जेनेबा जोंहा मोदोमखौल' खोबनांगौ बेफोरबायदिखौल' जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो।
दा आं बारा गोबाव बुंला नोंथाङाबो एसे जेन'बा। माबायदि नोंथाङा माखौ फोरमायनो सानदों बेखौ फोरमायनो हागोन आं दा दसे फोरमायबावनोसै। जेन'बा जोंहाथ' जोंनि गेजेराव गोबां गाननाय जोमनाय दङ दा जोंहा जि आइ टेक मोनलायनायबो दङ जेनेबा। बे गासैबो जोंनि हारिनिल' होनलायनाय जोंहा बिदि खोथाबो मोनदों दा बिदिनो जोंहा जोंनि गेजेराव दं दख'ना। गामसा जोमग्रा आर'नाइ दा बेफोरखौ
उम।
नोंथाङा आंनो ओ गुवारै बरनायना होनांगौ। जायनि थाखाय आं नोंथांखौ नेगासिनो दा बिदिनो जोंनि गेजेरावबो बिदिनो जोंहा गोबां माखासे जानाय-लोंनाय गाननाय जोमनायफोरबो दङ दा नोंथाङा बेफोरखौ फारि फारियै आंनो फोरमायलांजोबदो आरो नोंथां।
औ नोंथां अब्ला आं फोरमायलांनोसै जोंहा जेनेबा नोंथाङा दि बुंबाय जानाय लोंनाय आरो। गाननाय-जोमनाय बे गोदोनि आरो दानि जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोंहा दा आरो गोदोनिफ्राय रुजुना नायोब्ला जि हान्था मेला बेफोरबो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जि गोदोनि समाव जि जों हानथा मेला बा थांलाय फैलाय राहा बेफोर गोदोनि दिनाव माबायदिमोन दानि दिनाव माबायदि। बेफोर गासिबो सोलायबाय आरो गोदोनि दिनाव जिबायदि जों मोनसे। दाबसे जायगायाव थांनो गोनांब्ला जोङो माबायदि थाबायनानै थांनांगौमोनब्ला। गोदोनि दिनाव दंमोन मैसो गारि बा मोसौ गारि बेफोरजों बिदिजों थांनांग जायोमोन। आरो मा बुङो मानसि लोमजाब्ला साजाब्ला जोङो मा मोसौ गारिफोरजोंसो थिखांनानै लांनांगौ जायोमोन दायो बेफोरो गासिबो सोलाय जोब्बाय आरो दायो मा होनो न'निफ्राय ओंखारबानो। जोंङो खनसे फन थुुबानो बेफोरखौ जोङो न'नि लांगोनायावनो गारिफोरखौ जोङो मोननो हासै आरो। बिदिनो समजों लोगोसे। गासिबो सोलायलाङो नोंथां गोदोनि दिनाव जिबायदि ओ मा बुंङोमोन दा हा हाथाय बाजाराव थांनो गोनांब्ला जिबायदि ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ हाथाय बा बाजारफोराव थांनो गोनांब्ला माबायदि थाबायनानै होसो होसो थांनांगौ जायोमोन नाथाय दानिया बिदि गैला आरो दानिया मा बुङो गासैहाबो गंफा गंफा ओ गारि मथर दंसै आरो बिदिनो गारि मथर गैयाब्लाबो नोंथाङा खम बेसेनावनो ओ उम ओ जेनेबा बाजारफोराव बा दाबसे जायगायाव बे टारि गारिफोर हमनानै नोंथाङा ओ दावबायनो हासै आरो बिदिनो जोंहा ओ मा बुङो बेखौ उम
दानि ओ सोलायनाया ओ बिदिनो सोलायबोगासिनो आरो ओ बिदिनो सोलायलांबायबो थागोन जे गोदोनि दिनाव जेबायदि नुबोदोंमोन ओ गोदोनि सुबुंफोरनि ओ उम थानाय ओ जानाय ओ मा बुङो बेफार फालांगि बेफोर गासिबो ओ समजों लोगोसे सोलायलांजोबो आरो ओ ओ समजों लोगोसे सोलायलांजोबो ओ जेनेबा मानसिफोरनि साननाय हनाया सोलायो ओ सोलों थाइ सोलोंथाइया सोलोंथाइया मानसिफोरनि ओ साननाय हनायखौ ओ सोलाय होनो हायो बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि मानसिफोरा बेफोर ओ गारि मथरखौ दिहुनबाय जायनि जाहोनाव दिनैनि ओ जि जुग बियो सोलायनो हमबाय आरो गोदोनि दिनाव मानसि फोरा ओ लेखा रोङामोन बा ओ बेफोरनि फारसे जेबो साननो रोङामोन आरो बेनिखायनो गोदोनि दिनाव बे फोरो गैयामोन आरो बा बेफोरखौ जोङो नुनो थाङामोन नाथाय दानि दिनाव जोङो बेफोरखौ एखदमबारे उम मा बुङो उदाङै नुनो मोनसै आरो ओ बेखायनो ओ जोङो बुंनो हायोदि मोनसे समाजखौ सोलायनो था खाय ओ जोंनो सोलोंथाइबो नांगौ आरो सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो मोनसे ओ जेनेबा थासारि जे मोनसे जायगानि थासारि बा मोनसे ओ समाजनि थासारिखौ जों सोलायनो हायो बिदिनो ओ उम जेनेबा हान्था मेला बा जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि अनगायैबो ओ गोबां सोलायनाया जाबोदों आरो जेरै जोंहा आबाद मावनायफोरखौनो हमनानै ला जेरै गोदोनि दिननि जि आबाद मावनाय आरो दानि समनि जे आबाद मावनाय बेफोरनि गेजेरावबो गोबां सोलायनाया जाबोबाय आरो गोदोनि दिनाव जिबायदि जों आबाद मावोमोन मानसिफोरा माबायदि आबाद मावोमोन आबादारिफोरा जे आबाद खौ जेखि जाया मावनांगौ ओ मावनांगौ बेयाव मा मुलाम्फा जागोन मा लस जागोन बेफोरनि बागै एसेबो सानामोन आरो गोदोनि जि आबादारिफोर नाथाय ओ दा समाव जोङो बेफोरखौ उम मा होनो सानै हयैसो आबाद खौ मावसै आरो जेनेबा नोंथाङा बेसेबां आबाद मावोब्ला बेनि मुलाम्फाया बेसेबां जागोन ओ बेसेबां हायाव ओ बेसेबां हा सार होनांगौ बेफोरखौ जों दायो ओ मा बुङो सम सोलायनायजों लोगोसे गासि खौबो जोङो ओ सोलाय मा होनो सोलोंलांनो हाजोब्बाय आरो नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि गैयामोन ओ जि आबाद माव नांगौ बेखौ गायनानै दोनबाय एसे एनै जोथोन लानांगौखौ लाबाय बेयाव मा ओ मुलि बाहायनांगौ बे खौबो ओ गोदोनि समाव जोङो जेबो
मिथियामोन आरो नाथाय दानि दिनाव माबा मोनसे बेमार जायोब्ला बे मा मुलि होनांगौ बेखौ माबोरै जोथोन लानांगौ जों दा जि गोदान मुगा बेयाव ओरैनो बा हमनो हासै आरो बा बे जों बेखौ जि मा बुङो बेखौ दोरोङारि आरो